खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय खुलुमबाय नोंथां
मा खालामगासिनोमोन नोंथाङा?
आं दा ओरैनो दंथ'यो नोंथां ओरैनो दसे गोसोखौ मोजां मोनैलाय उरांफोरा दसे ओरैनो बेरायगांला बायदों
खौरांफोरा गासिबो नोंथांना मोजाङैनो सोलिगासिनो ना
मोजाङैनो मोजाङैनो मोजां
बिदिब्ला नोंथां आं नोंथांजों मोनसे आयदायावसो आं रायलायनो होननानै फन खालामदोंमोन
औ नोंथाङा रायलायजागोन निस्सय जों मा आयदानि सायाव रायलायनो नोंथाङा जोङो ओ बबे आयदानि सायाव रायलायगोन बे आयदाखौ नोंथाङा दानो रेडि खालामनानै जों रायलाय जागोन दसे सम
आं नोंथां बिदिनो क'क्राझार आरो गहफुरनि जे हाथायफोर आरो जोंनि हाथायफ्राव मा मा मोनो आरो जोंनि हाथायफोरा माब्रै जोंनो सोलिगासिनो बे फोरनि आयदायाव आं फंनैसो आं इदिनो रायलायनो सानदोंमोन नोंथां
औ रायलायजागोन नोंथां जोबोद मोजांनि खोथा ओ जोंनि ओरैनो मार्केटनि सायाव आरो नोंसिनि ओरजानि हाथाय बाजारनि सायाव जोङो माखासे गोनां खोथा बाथ्रा जोंङो सावरायनो हागोन जोबोद ओंथि गोनां नोंथां अब्ला नोंथाङा दे बुंग्रोदो मानि सायाव सावरायनो
आं दायो नोंथां बेखौनो बुंग्रोगोन आङो जोंनि क'क्राझारनि माखासे हाथायफोरनि आं बिसय बुंग्रोगोन जोंनि क'क्राझारावहाय बिदिनो जोंहा गोबां रोखोमनि हाथायफोर दं जे हा थायफ्रा जेरैहाय ओं सानफ्रामबो ओं जाग्रा आरो माखासे हाथायफ्रा बिदिनो सप्थायावबो जायो जोंहा बिदि हाथायफोर मोननाय जायो आरो बिदिनो जोंनि फिसा फिसा बिदिनो गामिफोरावहाय जों सानफ्रामबो जानाय हाथाइखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि माखासे बिदिनो गिदिर गिदिर जायगाफ्राव जोङो सप्तायावबो जानाय हाथायखौ जोङो नुनो मोनो जोङो नायोब्ला जोंनि क'क्राझारावहाय हाथायाव
जे ओं सप्ताहिक हाथाइफोर जायो बे सप्ताहिक हाइफ्राव बिदिनो गोबां गिदिर जायगानि ला लानानै बे हा थायफोरा जायो बेयावहाय जोङो गोबां रोखोमनि बिदिनो माल बुस्थु जेखौहाय जोङो सानफ्रोमबोनियाव नांगौ बेफोरखौ जों मोननाय जायो बेजों लोगोसे बिदिनो ओं ना बेदर बा बिदिनो माखासे मैगं बा जोंनि जेखौहाय जोङो सानफ्रामबो जों न'फ्राव बाहायो जों बेफोरखौ मोननाय जायो फारसेथिं जोङो नायोब्ला जोंनि बे सानफ्रोमबो जानाय हाथायफ्रावहाय जोंनि खाथि खाला गामिनिफ्राय जे आबाद मावनानै जोङो फिथाइ सामथाइ मेगं बा बिदिनो बेदरफोर दाउ अमा बेफोरखौहाय जों फाननायखौ नुनो मोनो आरो बे ओं सानफ्रामबो जानाय बेबायदि हाथायफ्राव जोंनि खाथि खा बेखौ बे बेखौ ओ माखासे न'खरफोरखौ जों सलिबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बे हाथाय जोंहा बांसिनानोआनो जोङो मोननाय जायो दि ओं जि जोंहा ओं बोथोरजों लोगोसे खेथि मोननाय जेरैहाय जिंखा भिन्दि पथल लाव खुमब्रा जोगोनार बा बिदिनो बायदि रोखोम मेगं जेरैहाय जोगोनार बिजौ जों बेफोरखौहाय बे हाथाइफ्राव मोननाय जायो आरो ओं गुरनाय ना खा थिग बेबायदिनो अब्ला नोंथां बेबादिनो अब्ला नोंथां ओं नोंसिनि गुफुरावहाय माबायदि माबायदि हाथाय जायो आरो मा मा बांसिन मोननाय जायो बेखौ अननानै नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा
औ औ फोरों फोरमायगोन नोंथां नोंथाङाबो जेरैबायदि नोंसिनि साइडाव सोलिनाय माखासे जोंनि बाजार आरो हाथाय बाजारनि माखासे खोथाफोरखौ गोबां गुवार आरो ओंथि गोनाङै फोरमायनानै खोन्थालांबाय दा अब्ला आंबो जोंनि साइडनि माखासे बाजारफोरनि सोमोन्दै आरो बे बाजारा जोंनिखि बबे बबे बाराव बांसिन जानाय जायो आरो बे जोंनि खैजा बाजाराव मानसिनि थांना थानाय बेलायाव मा मा गोनांथिफोरखौ बाजार हिसाबै बांसिन बाहायनाय जायो आं बिनि सोमोन्दै नोंथांनो दान्दिसे सावरायनि अब्ला नोंथां बाजार होननानै बुङोब्ला गिबियावनो जोङो बुंनांगोन जे जोंनि सुबुं माहारिनि जिथुनाखि नांगौ जानाय मुवा बेसाद बैफोर मुवा बेसादखौ जोङो हाथाइ बाजारनि गेजेरजों बायनानै जोङो मोननो हायो आरो जोंनि न'खरफोराव जेसेबांखिनि माखासे जोंनि न'खरनि आइ आफ आइ बाबामोन गायनाय जिथुनिखि जोंनि मैगं थाइगं बैफोर मैगं थाइगंखौ जोङो बैफोर हाथाय बाजाराव जोङो फाननानै बैफोरनि माखासे ओ बेसेनखौ जोङो लानो हायो आरो आरो जोङो बिदिनो रां रुफा जोङो आरजिना लानो हायो दायो नोंथां जोंनिखै बाजारा जेनाखि रबिबार बाजार मोनसे जायो जोंनि गपुराव बे रबिबार बाजाराव गोबां माखासे गोजान गोजाननि गलादारफोरा फैनानै जि जोंनि जि जोम आरो मैगं थाइगं बिदिनो बायदि मुवा जे मानसिनो रायजो जानायाव आरो रायजो खांनायाव गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो बे बाजारावनो जोङो बिखेके जोङो देरसिन बाजार हिसाबै जोङो रबिबार हाथायाव जोङो बायनो हायो आरो जोंनिखै बिदिनो समबार बा मंगलबार बुधबार बिस्थिबार बिदिनो प्रतेक बारायाव जोंनिखै खाथि खाला ओनसोलावनो गोबां माखासे ओ बाजारफोरा दङ दा बैफोर बाजारावनो बैफोर बाजारावनो जोंनि खाथि खालानि रायजो रायजा गासिबो सुबुं माहारियानो बे जेनेबा जोंनि न'खर न'खरफ्राव गायनानै लानाय जिथुनाखि जोंनि मैगं थाइगं जेरै जोंनि दा दैज्लां बोथोर होननानै बुङोब्ला दैज्लां दैज्लां बोथोराव जोंहा दा माइ आबादखौ जोङो गायसिगोन दा बैफोर माइ आबादफोरखौबो जोङो सिगांनि जेथुनाखि जोंनि गायनानै दोनखानाय बेफोरखौ जोङो दा फाननो हायो आरो दा जा दैज्लां बोथोर जोबनाय लोगो लोगोनो जोंहा मेसें बोथोर फैसिगोन बैफोर मेसें बोथोरा फैनाय लोगो लोगोनो जोङो माखासे गोरान मैगं थाइगं जेरै जिंखा जेरै बिदिनो बहल केरेला बायदि बायदि गोथां मैगं जि मोनो बैफोर गोथां मैगंखौ जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना आबाद मावनानै हाथायफोराव माने फाननानै रांखावरि खामायनो हायो आरो जेरै दिनै जोङो दिनैनि बारा जोंहा बुधबार दिनै बुधबाराव माखासे मैगंखौ जोङो खाबाय आरो बिदिनो दिनै खानाय मैगङा जुदि बाजाराव दिनै आबुङै नांजोब बा फाननो हाजोबबोआबाथाय जोङो गाबोनबो जोङो फानफिननो हासिगोन बिदि आरो बैफोर सुबिदा बैफोर बैफोरबायदि सुबिदाया दा जेरै जोंनि ओ सानफ्रामबो जोंहा बाराय बाराय हिसाबै खाथियावनो हाथाय-बाजार थानाय हिसाबै जोङो बैफोरबायदि जोंनि गाय गायनाय मैगंफोरा माखासे नस्थ' जायाल'बासिनो जोङो दिनै फाननो हायैखौ गाबोनबो जोङो फाननो हानाय मोनसे सुबिदा दं आरो बेफोरबायदिनो आरो जोंनि ओ खाथि खालायावनो जोंहा हाथाय-बाजार गैयामोनब्ला दिनै जोंनि ओ थांना थानाय बेलायाव गोबां जेंना-जेंसि फैगोनखौ आं सानोमोन आरो नोंथां जेरै हमना ला दा जोंनि ओ खाथि खालायाव हाथाय बाजार गैयामोनब्ला बा टाउन ओनसोल गैयामोन ब्ला जोंनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोर जेरै हमना ला जोङो दिनै थांना थानाय बेलायाव जोंहा गिबियाव जोङो न' थाथारनांगौ जायो जोङो आरामाव थानो थाखाय बैफोर न'फोरखौ लुनो थाखाय जोंनो गोबां मुवा-बेसाद नांगौ जायो बै फोर मुवा बेसादखौ जोङो हाथाय बाजार बा ग'ला दखानफोराव जोङो मोननो हायो दा बैफोरबायदि हाथाय-बाजार बा ग'लाफोरा गैयामोनब्ला जोङो दिनै जोंनि थांना थानाय बेलायावबो गोबां माखासे खस्थ' जागौमोन होननानै आं सानो आरो दा ओ बैफोरबायदि माखासे नैबे ओ नांगौखिनि खिनिखो जोंनो सोरांब्लानो मोननाय बैफोरबायदि माखासे मुवा-बेसादखौ जोङो दिनै हाथाय-बाजार बा जोङो ग'ला दखाननिफ्राय जोङो मोननो हायो दा बिनि थाखायनो जोंनि थांना था नाय बेलायाव ओ गोबां आराम होननानै आं सानो आरो नोंथां दा नोंथाङा ओ नोंथांनि फारसेनिफ्राय ओ फंनैसो ओरैनो द'खान ग'ला हाथाय-बाजारनि सायाव जेनेबा फंनैसो खोथा बुंहरबावनो हागोन नामा?
बे बेनो जेनेबा नोंथां जे जोंनि नांगौखिनि बुस्थुफोरखौहाय जोङो बे हाथाय बाजार बा जोंनि गलाफ्राव जोङो मोनगासिनोनोखा आरो बिदिनो आं नोंथांनाव बिखौसो सोंनो लुगैदों जे नोंसिनि हाथाय गलाफ्राव बा बिदिनो सामफ्रामबो जानाय हाथायफोर बेफोरावहाय नोंथांमोननि जायगायावहाय मा मा नाफोरखौ मोननाय जायो आङो जोंनिखौ खोन्थागोरनिसै जोंनियावहाय जों बांसिनैनो जोङो ना फिथिख्रि बा बिदिनो ना सल बा बिदिनो फुख्रियाव मोननाय माखासे नाफोर जेरैहाय बिदिनो ग्रास काप सायनापुथि बे बेफोरखौ बांसिन मोननाय जायो आरो जोङो मा होनो गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय माखासे नाफोरबो जोङो जेरैहाय पमफ्लेट ख्रस ना रौ बेफोरखौबो जोङो मोननाय जायो आङो नोंथांमोननि जायगायावहाय आं बेखौ खोनानो मोनदों जे नोंथांमोननि जायगाया ब्रह्मपुत्र दैमानि एसे खाथि जायो बिनिखायनो बांसिन ना मोनो होननानै आं मिथिनो मोनदों आं बेनिखायनो नोंथांमोननि जायगायाव हाय मा मा रोखोमनि ना मोनो नोंसिनि हाथाइ बाजारफोराव आं बेखौहाय खौ सोंदों नोंथांनाव
थारैनो नोंथां थारैनो ओ बे खोथाखौ आङो दान्दिसे सिगाङाव बुंनो बावगरलांदों नोंथाङा दा आंखौ सों थि खालामफिनदों गोबां जोबोर मोजांनि खोथा नंगौ नोंथां जोंनि थारैनो जों ओरैजाय ब्रह्मपुत्र खाथि जायो बेवहाय गोबां माखासे ओ गोथां नाफोरखौ जोङो बोखां नानै मोनजायो दा जेरै हमना ला जोंनि ओ लकेल ना होननानै बुङोब्ला जोङो ना गोरि नास्राय ना फिथिख्रि बायदि बायदि बिनिनो ना सल जेरै खुसिया ओरैजा ना थेंगोना बैफोरबायदि माखासे नाफोर खौ जोंनि हालामाव गोबां माखासे ओ
ओ लकेल नाफोरखौ जोङो बोखांना मोनजायो आरो बिदिनो जोंहा सम लायो बो थोर लायो बोथोर जोंहा माखासे गिदिर गिदिर नाफोरखौबो जोङो बोखांनानै लैथोरनिफ्राय जोंनि हालामाव फानफैयो आरो